खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनाबाय खोनाबाय नोथां।
होमबाथ' जोङो दायो गाननाय जोमनाय सायाव सावरायनोसै होनदोंमोन नामा नों
औ औ नोंथां औ गाननाय जोमनायनि सायाव लारायसै
औ जोंनि बर'फ्राथ' गोदोनि फ्रायनो दख'ना जों बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो दख'ना गानबो दों। दख'नाखौथ' नोंथाङा सिनायखायोना? बे दख'नाया मुबा गोलाव जायो आरो ना मु मु होनोबा मोनथिगोना मोनथिया नोंथाङालाय? नोंथाङा खोन्थालांदो दे। आखाइनि आखायनि आस आ आखायनि आखान्थिजों सुनाय जायो आरोना बेखौ मोनथाम से लानाय जायो आरो मोनथाम मोनथाम एसे लानाय जायो आरो
जेन्थकाफोरनिफ्राय गाबखौ गायो आरो रंखौ दिरहुनो खिन्थु खुन्दुं खौ एम्फौ लाथा एम्फौ लाथाखौथ' सिनायो ना नोंथाङा बे एम्फौ एम्फौ लाथानिफ्राय एम्फौ लाथा फिथोबा
औ औ।
गुननाय जायो आरो बे माबाखौ दख'नानि खुन्दुंखौ। खिन्थु दायो औ बेबायदि बे एम्फौलाथानि फ्राय दिरुनाय खुन्दुंजों दानायखौ दायो जोमबायग्रा जेनेबा गोजां औ बोथोर समाव मोदोम जेनेबा गुसु जानायखौ गुदुं खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो दानि जुगाव बे एम्फौ लाथाखौ औ औ फिनायाव गोबां खस्थ' जायो नालाय बे खस्थ'नि थाखायनो दानि गोदान जुगावहाय मा होनो रासायनारिजों दिरुन्नाय खुन्दुं बे खुन्दुंनिफ्रायसो दानाय ओ जायो आरो। जाय खुन्दुंखौ जोङो फाथ थो दिरुंफोरनिफ्राय बानायो बेफोरबायदि दुरुंफोरनिफ्राय बानायनाय फोरबोसो गनाय जायो आरो जों दा गाननायफोरा औ बे एम्फौ लाथाखौथ' एम्फौ ला लाथाखौ फिसिनो थाखाय गोबां खस्थ' जायोना बे एम्फौ लाथानिफ्राय मोननाय औ खुन्दुंजों दानायखौ गाननो थाखाय औ गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव जाय खस बस्थ'खौ जों दानि गोदान जुगावहाय गोरलै नङा बिनि थाखायनो जोङो मा मिथिंगानिफ्राय मिथिंगानिफ्राय मोननाय दंफांनि बिगुरफोरनिफ्राय दिरुननाय खुन्दुंफोरजों दानानै गाननाय जायो आरो बे दख'नाया गोबां रोखोमनि थायो। जाय गोबां फाख्रा सिख्रा फाख्रा सिख्रा गाबनि जायो बे दखनाखौहाय द आगर गुबै दखना होनो आरो बे आ गर गुबै दख'नाखौ जों बर' जों बर'फोरनि थाखाय गोदोनिफ्रायनो गोबां बेसेन गोसा सिन्थार होनोब्ला आगर गुबो आगर गुबैफोरखौनो बुंनाय जायो आरो
औ नोंथां औ।
आरो बर' जोंनि दख'नायाव। औ नोंथां औ।
औ नोंथाङा माखासे बर'फोरनि ओ आगरफोरनि मुंफोरखौ खोन्थाबा मोजां जागोन दां।
ओरैनो जोंनि बर'फोरा जोंनि सबसे बर' फनि थाखाय गोनांसिन आगर होनोब्ला जोङो। हाजो आगरखौ मिथियो आरो जाय हाजो आगरखौ जों आर'नाइाव एरो बे आर' नाया जोंनि गोबां गोनांसिन बेसेन गोजा बेसेन गोसासिन गोदोना आलायनानै लाग्रा आरो बेखौ जोंङो सोरबा गिदिर मानसि बा गुबुन हादरनिफ्राय बा गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मानसिखौ सिनायथि होनो थाखाय बिनो गोदोनायाव मान हिसाबै मान बावनाय हिसै बा गिदिर मानसि हिसाबै सिनायथि लाखिनो थाखाय जों बे बेसेन गोसा हा हाजो आगरजों दानाय आर'नाइखौ बिनि गोदोनायाव गानहोनानै बे मानसिखौ सिनायथि होनाय जायो आरो।
औ नोंथां औ।
थारौ मेगन जाय फारौ मेगनखौ जों बर' हिनजावफोरा गोदोनिफ्रायनो दंफा फांनि दंफांनि दाउसिन दाउदं बानाय दाावसिन दाउलाफोरनि मेगन दउसिन दा मेगन जायफोराव मेगन जोंनि बर' हिन्जावफोरा दख'नायाव आगर गेजेर गेजेराव एरो आरो बे एरनाय द ख'नाखौ गानोब्लाबो जोंनि बर' आइजोफोर खौ गोबां जोबोर समायना नुयो आरो।
औ औ औ।
दाउथु गुद' दाउथु गद'आबो दुलुर दुलुर बेखौबो जोंनि बर' हिन्जावफोरा दख'नानि गेजेर गेजेराव बा दख'नानि जिङावबो एरनानै दानानै गाननायखौ आं नुबोनो मोनदों।
औ औ नोंथां औ।
आरो बर' बर' हौवाफोराबो। दानि दिनाव हाजो आगरखौ गामसाफोराव गामसानि रु गुं जिङाव एरनानै गाननायखौबो आं नुनो मोनदों आरो। गोदोनि गोदोनि दिनाव खिन्थु बेबायदि आगर एरामोन। दानि दिनावहाय गामसानि रुगुङाव इदि हाजो आगरखौ दानानै गाननायखौ आं नुबोनो मोनदों जोबोर समायना नुयो आरो।
औ औ नोंथां औ।
किया आगर दिंखिया आगरखौबो जोंनि बर' हिनजावफोरा गोदोनिफ्रायनो जोमबायग्रा जाय गोजां बोथोराव गुदुं खालामनो थाखाय जि गुदुंआव दिंखिया आगरखौ जिं जिङआव एरनानै जोमनानै गाननायखौ आं नुबोनो मोनदों। जोबोर समायना नुयो आरो बे बेफोरबायदि फास्राखौ लानानै जोमनानै जुदि बर' हिनजावफ्रा गोजान जायगायाव हान्थिलाङो अब्ला
औ औ द।
आरो दखनायाथ' बेनो माने जोंहा
माने जोंनि जोंनि गाननाय जोमनायखौ माने बहुद दङ नङा होमबा?
हुद दङ नङा हबा औ नोंथां।
औ दा जोंहा सम समबोथोर बेखोर लानानै गानो नं आ होबा?
औ नोंथां औ! गोजां बोथोरावहाय जों गरम मोदोमखौ गुदुं खालामनो थाखाय गानो दिनै दा गोलोम बोथोरावथाय गरम मोननायनिफ्राय बार गग'नो थाखाय जोङो माइदिफोरजों दानाय जाय मोदोमखौ थान्दा मोननो थाखाय गानो आरो जों दायो। पलिस्टारनिफोरखौथ' जों दायो गरम बोथोराव गारनो हाया नालाय बेनिखायनो माइदिनिफोरखौ गानो। आरो
औ औ। दा जोंहा बेखौबो नुयो आरो आजिखालि माने गुबुन गुबुन फोरबोफोराव माने जोंहा गुबुन गोबां फोरबो दं नालाय नङ
गोबां फोरबो दं नालाय नङा होनबी? औ नोंथाङ बैसागु दङ जोंहा दमा मफ्राय हाबा हुखा दङ नङा हबा औ नोंथां औ।
गुबुन गुबुन गान्नाय जोमनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा। जेरेखम बैसागुआव जोंहा दख'ना दख'ना जोमग्रा ब्लाउस औ गोदान गोदान गाननानै फैयो आइजोफोरा नङा होमबा। ओमफ्राय हौवा हौवाफोरा गामसा गोदान
गामसा गोदान ओमफ्राय गस्ला ओमफफ्राय आर'नाइ लानानै ओंखारो
नङबा औ दा बेफोरजों जोंहा
समायना रमायना नुयो आरो। औ नोंथां औ! बैसागु आरो जोंनि बर' हिनजावफोरा गहिनाबो बाहायनायखौ नुयोना नोंथां? गहिनाबो बाहायो जाय गहिना खौ गाननानै जोंनि बर' आइजोफोरखौ जोबोर समायना नुयो। गोदोनि दिनावथ' बेफोर गहेनाफोरखौ सन्द्रहार बि हार नाफाल बेफोरबायदिखौ गानोमोन आरो खिन्थु दानि दिनाव बेफोरबायदि चनन्द्रारफोरखौ गान्नायखौ नुनो मोना नुला दानि गोदान जुगाव ओंखारनाय खम बेसेनावनो मोननाय बिस थाखा थ्रिस थाखाफोरनिफ्राय मोनैखौनो गाननायखौ नुनो मोनो आरो आं
औ!
नुनो मोननायखौ नुनो मोनो गोदोनि दिनाव खिन्थु बेलेग जोंनि बर'नि एकदम बेसेन गोसासिन बुस्थु बिदि बेखौ गाननाय जायोमोन आरो
आरो दानि जुगावथ' बांसिन न'आव दानायखौ गाननायखौनो नुनो नो मोनला नाङा होमबा। दानि जुगाव बाजाराव मेसिनजों मेसिनजों माबानायखौसो गाननायखौ बांसिन नुनो मोनबाय दा बेफोरबादिखौ एसे सोलायलांनांगौ आरो जोंहफोर ना जेनेबा जोंनि जोंनि हारिनि सिनायथिखौ लाखिनोबा जोंहा गोदो गोदायमारि मारै सोलिबोदोंमोन गाननाय जोमनाय नआवनो दानानै ननि सि जोम दिहुननानै गानोमोन, दा बेफोरखौ जोंहा लाखिफिननांगौ आरो।
औ नोंथां औ बेफोरबायदि गाब गानायफोरखौ जोंनि बर हिन्जावफ्रा गोदो जिबायदि रोङोमोन दाबो बेबायदि रोंलाङोबासो जोंनि बर फोरनि आसार-खान्थिफोरा, नेम निथिफोरा थांनानै थायोना नोंथाङा आरो जों बारा खस्थ थबो नंला आरो गुबुन जायगायाव दावबायहैनांगौबो गोनां गैला जेनोबा नआवनो मोननाय लाथाखौ फिसिनानै बेनिफ्रायनो खुन्दुं दिरुनानै गाब गानानै गाबखौबो थ जों जोंनि मिथिंगायावनो मोनो नालाय नोंथां बे गाबनिफ्राय गानानै जोंङो न'आवनो गोरलै राहायावनो खालामोबा मोजां जायोना नोंथां?
औ औ नोंथां बेनो माने जोंहा ब बर हारिया माने ओ मिथिंगाजों मिथिंगानि गेजेर गेजेराव थाबोनाय नालाय दा मिंगानि
नोंथां औ मिथिंगानि जायनाखि नुथाय बेखौनो जोंहा आगर एरो नङा होनबा औ नोंथां औ जेरै जोंनो लामा सामा जों अख्रांजों बिरलांनाय बेफोरबायदिखौनो जोंनि बर हिनजावफ्रा गोदोनिफ्रायनो गाब गाब गाबोनायनि नेम निथिफोर दंना नोंथां बेखौथ जों बिजाब फरायनानै मोनखाबायना नोंथां।
औ नोंथां औ।
होमबा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां
औ जायखिजाया नोंथाङा गोबां ओ ओ मा मा आगर दङ मा मा दखना दङ बेफोरखौ ओ खोन्थाहरबाय आंनोबो। नङा होमबा? जोंहा मा मा गानो जोमो नङा होमबा बरफोरा? ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ
ओ माखासे आं मिथियिखौ खोनथाहरनायनि थाखाय। औ नोंथां औ। आंबो गोजोननाय मोन्दों आंबो माखासे मिथियिखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय।
औ होमबा नोंथां दोनथलायसै ना होमबा?
औ दे होमबा।
औ दे। गोगोम स्पिद फैदों दै